अ नोंथां खोनादों
नोंथांङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां नोंथां आं दंथ'यो ओरैनो लामाजा एसे मोनाबिलिनि बारजा हावा जागासिनो दं
औ ओनथां बेनिफ्राय नोंथांमोनथिं अखाहादों नामा
नोंथां जोंनिथिं अखा गैथ'आ
इदिनो ओ सान ओ सानाव बिदिनो सान्दुंफोरा नोंथांमोनथिं माबायदि सोलिगासिनो दं।
नोंथां सानाव जोंनि जा थार्टि सेभेन डिग्रि जोंनि जा सान्दुंङा होगासिनो दं
अ नोंथां बेनिफ्राय गायनाय फुनाया माबायदि सोलिगासिनो दं नोंथांमोनथिं
नोंथां गायनाय फुनाया एसे सान्दुंनि थाखाय एसे प्रब्लेम जादों आबादारिफोरा एसे खस्थ' मोनदों
औ आतसा ओ
बेखौथ' मोनथिबाय बिनिफ्राय नोंथांमोनथिं गायनाय फुनाया जासान्दै ओ बेसेबां लासै सोलिगा सिनोदं ओ जोब्बाय ना जोबाखै ना दैनि थाखाय गायनो हायाखै बेफोरखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा
नोंगौ नोंथां आं फोरमायनो हागोन जोंनि जा गायनाया जोबथ'वाखै नोंथां गायनाया दंबावो एसे गायखांबाय नाथाय मानो होनना गायनो हायाखै नोंथां मिन्थिगौ ना जोंनि जा एसे दैनि प्रब्लेम जागासिनो दं अखा गैयिनि थाखाय दै गैया बेनिखायनो आबादारिफोरा गायनो हायाखै
औ ओनथां ओह नोंथांलाङा ओ बै ओ जेरै दुब्लि फो दुब्लि फोथाराव ओ माइ गायो नालाय बै माइ गायनो हाया नोंथांलांङा खै बिगासो एबा बेसेबांसो दङ
थां जोंहा फन्द्र' बिगा हा दं
औ ओनथां बिनिफ्राय बै फन्द्र' बिगा हायाव नोंथाङा लांङा न'नि गायोना सोरनोबा थिखा जेनेबा हाजिरा बिदि होना गायो नामा?
नोंथां जोंनिजो जांहा न'खराव गायनो एसे प्रब्लेम जायो मानोना फन्द्र' बिगा हाखौ जोंहा जुदि न'खरावनो गायनो नाजायोब्ला जोंहा टाइमा समा आखयाव थाया बेनिखायनो जोंहा एसे हाजिरा लानाय जायो।
औ नोंथां बेनिफ्राय ओ बै ओ हाजिरा लाना गायो होनदोंना नोंथाङा बै हाजिरानि ओ राङा बेसेबांसो लायो नोंथांमोनथिं?
नोंथां जोंनि जा हाजिराया ओंखाम जानायबो दं आरो ओंखाम जायै दं। माने ओंखाम जाबोला जोंनि जा सारिस' आरो ओंखाम जायाबोला बिसोरो पासससो लायो।
औ नोंथां ओ बिनिफ्राय ओ नोंथांमोन थिं दैज्लां बोथोराव जेरै दैबाना बेफोरबायदि ओ जायो नामा नोंथां मोनथिं जेरै दैमा खााथि दं नामा?
नंगौ नोंथां जोंनिखैजा दैबाना जायो। जेब्ला जों माइ गायखांनानै समफोरखौ बारहोयो थेवब्ला थिग बिदिनो बिनि साननैसो उनाव दै फैनानै जोंनि माइफोरखौ माइफोरखौ हामा खालामना गालाङो। बिदिनो जों आबादारिफोरा आरोबाव जों खनसे दुब्लियाव जों ओंखारफिननो लागा जायो।
अ औ बिनिफ्राय ओ नोंथांमोनथिं न' खाथियावनो दंना एसे गोजानाव जायो नामा दैमाया?
नोंथां दैमाया जोंनिफ्राय पास दुइ किल'मिटार गोजान जागोन।
औ नोंथां ओ नोंथांनावथ' आङो बेफोरखौ मोनथि थिनो मोनबाय ओ बिनिफ्राय ओ जेरै उम दासान्दै सोलिबाय थानाय आसाम पुलिस फरेस्ट बेफोरबायदि खारनाय जागासिनो दं ओ बेफोराव नोंथाङा ओ बाहागो लागोन नामा?
नंगौ नोंथां आं बाहागो लादों‌।
अह
हागोन नोंथां हागोन जों आसाम पुलिस जोंनि जे आसाम सरखारारा जोंनो जोंनो थाखाय पस्ट दिहुनना होदों बेनिफ्राय आरो जोंनि दा जेब्ला जोंनि हिमन्त बिस्व शर्माया दा जोंनि आसामनि सि एम जागासिनो दं बेनिखायनो आसामनि सि एम जानायनि खुसियावनो बेयो जोंनो पसिस हाजार पस्ट आरोबाव जोंनो दिहुनना होबावदों‌। बेयाव जों गासैबो बाहागो लानांगौ जों गासैबो जों गासैबो जाहाथे जों जोंनि साननायफोरा जाफुङो बिनि थाखायनो जों बेयाव गासैबो बाहागो लानानै जों जुजिनांगौ। नाजानांगौ
औ नोथां बेनिफ्राय नोंथाङा ओ बैफोर ओ जेरै आसाम पुलिस बेखौ बाहागो लादों होनना बुंदों आरो नोंथाङा आगोलावबो बेफोरबायदि ओ खालामफेरबाय नामा जेरै नोंथाङा खारनो थांफेरबाय नामा?
नंगौ नोंथां आङो आगोलाव खनसे बाहागो लादोंमोन जे जोंनि दुइ हाजार
दुइ हाजार तेइसआव आं बाहागो लादोंमोन।
औ नोंथां बै बाहागो लानायाव नोंथाङा ओ माबायदि खालामनांदों एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन बे जेब्ला जोङो बे समाव जों बाहागो लादोंमोन जोंनि टाइम बे टाइम बे समाव जोङो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय जोंनि आखाइयाव जायगा गैयामोन मानोना जोङो दैनिजों जों गोजौना दङोमोन बेनिखायनो जोङो प्रेक्टिस खालामनो हादिया बे बेनिफ्राय बेयाव जोङो थांनानै जोङो जेब्ला खारनो सम जायो अब्ला जों खारनो थांबोला जों बेयाव खारनो हादियासै मानोना जोंनि आखयाव जोङो आख जोंनि जों जों प्रेकटिसखौ खालामनो हायाखैमोन
औ नोंथां बेफोरखौ आं मोनथिबाय सोंबाय नोंथांनिफ्राय
फ्राय
ओ बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नालाय ओ नोंथाङाबो ओ मायबाफोर सोंबा ओ दंब्ला आंनाव सोलोंजागोन आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां आं फंनैसो नोंनियाव नोंथांनाव कुइसन सोंनि। नोंथाङा। नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावखो नोंथां?
नोंथां आं नोंनि माथोखौ खोनानो मोनाखै।
नंगौ नोंथां आं बुंफिननो हागोन। नोंथाङा आसाम पुलिसनि जेब्ला द दि फायदोंमोन पस्ट गोदान बेवहाय नोंथाङा बाहागो लादोंना लायाखै?
औ नोंथां आं बेखौ बाहागो लादों। आरो आङो बै आसाम पुलिस ओ जाहैबा अनलाइन खालामदोंमोन बेखौ आङो इसिम ओ माने आं जाफुंसारगोन होननानै साननानै लादों बेनिखायनो आङो बैखौ ओ फ्रेक प्रेटिस खालामगासिनो दं बिदिनो ओ फुंनि समाव बेलासिनि समाव बेफोरबायदि टाइम लानानै आङो प्रेकटिस खालामगासिनो दं ओ आं बै सिमांखौ जाफुंसारनाय ओ लामायाव लाबोगोन होननानै सान्दों आरो नोंथां।
नोंथां नोंथाङा जेब्ला खोनादों नोंथां आं नोंथांखौ एसे कुइसन सोंबावनि।
औ नोंथां।
नोंथां नोंथाङा जेब्ला प्रेक्टिस खामो। प्रेक्टिस खामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा मा दाइट लायो?
बिदिनो नोंथां आं प्रेक्टिस खालामखांनायनि उनाव जेरै बाहेरा नलेजफोर नायो बिदिनो ओ बायदिसि सिना रोखोमनि मबाइल दं नालाय मबाइल फोरखौ जोङो बैफोरबायदि खामानियाव बाहायनो हायो जाय जोंनि ओ जिउआव जाफुंसारनाय ओ खामानियाव लाबोनो हायो बेफोरबायदि खामानियाव जों मबाइलखौ बाहायनो हायो बिदिनो ओ बाहेरा नलेज बायदिसिना जिके। ओ बेफोरबायदियाव ओ मबाइलफोराव नायनानै बेफोरबायदि ओ खालामना लानो हायो आरोना नोंथां गावनि थाखाय।
नंगौ नोंथां खालामनांगौ।
बेनिफ्राय माबाफोर सोंनो लागा दंबावो नामा नोंथाङा?
अ नोंथां नोंथाङा आं एसेबावैसो सोंदोंमोन जे नोंथाङा प्रेकटिस खालामनायनि उनाव जेनबा जेरै जोङो गाइखेर थालिर बेफोरखौ जों मोजां मोजां बायदिसिना बुस्थुखौ जों जायो फिथाइ सामथाइखौ बिदिखौ नोंथाङा मा लाय
औ नोंथां ओ जेरै खारखांनायनि उनाव प्रेकटिस खालामखांनायनि उनाव ओ जोङो बायदिसि सिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ, गाइखेर, थालिर बायदिसिना रोखोमनि ओ बेफोरबायदि लानानै जोङो ओ जेरै लोंनांगौ आरो जोंनि देहाया जाहाथे ओ स्ट्रं थायो ओ बोलो फैयो बोलो फैयो आरो जोंनि देहायाव। ओ बिनिखायनो बैफोरबायदि ओ बेसादफोरखौ जों जानांगौ जायोदि जेरै काजु बादाम बिदिनो खिसमिस बायदि बायदि रोखोम दङ बिफोरखौ जोङो प्रेटिस खालामखांनायनि उनाव बा खारखांनायनि उनाव बिफोरखौ जोङो लानांगौ जायो ओ
ओ
होमबानिया माने अब्लानिया जोंनिया ओ देहाया स्ट्रं जायो आरो ना नोंथां। बिदि लोगोसे जोङो जेरै फरायनायफोरखौबो लाफानांगौ जायो। अब्लाना जोंनि साननाया साननायफोरा जाफुंसारनाय लामायाव फैयो आर ना नोंथां।
नंगौ नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङा जेब्ला काजु बादाम जायो बे टाइमखौ नोंथाङा हदाय रुलखौ फल' खालामगासिनो दंना?
औ नोंथां आङो बेफोरबायदि ओ टाइमखौ फल' खालामगासिनो दङ। आङो फुङाव मरनिंआव जेरै गाइखेरजों काजु बादाम बेफोरबायदि लोङो थालिर ओ होनानै आरो ओ बेलासि समावबो आङो प्रेक्टिस खालामखांना फैनानै बेफोरबायदि सानफ्रोमबो आं ओ मोनसे टाइमावनो लोङो ओ प्रेक्टिस खालामखांना फैनाय उनाव आं सानफ्रोमबो लोंङो आरोना बेफोरखौ।
प्रेक्टिस खालामनायाव जोबोद खस्थ' जायो नालाय ओ देहानि ओ बोलोफोरा खमायलांनो हमो बेनि खायनो आंङो बैफोर ओ बोलोखौ बारायनो थाखाय आं बेफोरखौ टाइम मथे टाइम बेफोरबायदि ओ लोंनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां जों बेफोरखौ लानांगो जों प्रेकटिसनि जेब्ला जों प्रेकटिस खालामगोन अब्ला जोंनि देहाया लोरबां जाना थायो। जेब्ला जों बेफोरखौ लागोन जों मोजां बुस्थुफोर अब्ला जोंनि देहाया बाहाय स्ट्रङै थागोन।
औ‌ नोंथां नंगौ। ओ जोङो देहाखौ स्ट्रं लाखिनो‌ थाखाय बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ औ लानायाव ओ आग बारायनांगोन नोंथां।
नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि नोंथाङा मायाव पेकटिस खालामो जेरै जोङो लामायाव खालामो बा जों फिलाव खालामो।
औ नोंथां। आङो ओ जेरै ओ मर-मरनिंआव आं लामायाव खालामो बिदिनो ओ टुइन्टिफाइभ किल'मिटार बा टुइन्टि सिक्स किल'मिटार बेफोरबायदि सानफ्रोमबो मरनिङाव खालामो। आरो ओ फिल्डआव जे ओ जेरै फयथ्रिसस' मिटार बिदिनो टाइम लानानै जेसेबां टाइम लायो बेफोरबायदि ओ लानानै आं खालामो आरोना बेलासि टाइमाव बिदिनो बेलेक बेलेग खालामो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंनाव सोंनानै आं फिननायखौ होनो हादों जे बेखौ साननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां ओ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।